हेल'
हेलौ
अ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों
अ
अ बे आं दायो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मा इसे मा होनो बेखौ ओ नों माने जिखुनु मा खोथायाव मोजां मोनो नोंथाङा बेनि थाखाय माने मा खोथानि खोथाखौ रायज्लायनो मोजांमोन
औ माने जोङो दायो माने दाथ' जोंनाबो बोथोरा थ' दैज्लां बोथोरनि सम नालाय, दायो जोङो मा होनो गायनाय फुनायनि सोमोन्दैनो रायज्लायनोसै नामा नोंथां!
औ जागोन।
औ होमब आं एसे नोंथांनो जोंनिथिं माबायदि माइ गायो बेनि सोमोन्दै खोन्थाग्रोनि आरोना नोंथां।
अ
औ ओ जोंनाथिंथ' दायो माने दैज्लां बोथोरनि सम नालाय माने गायनाय फुनायाथ' सोलिगासिनो नोंथां माने बिदिनो जेरैहाय दायोथ' जोंना माने खोथियाफोरखौ सिगांग्रो जोंना दाथ' माइ गायनायनि सिगां खोथियाफोरखौहाय फोनानै लाग्रोयो नालाय माइ जिलिनिफ्राय। दा जोंना बिथिं माने बियो देरगासिनो आरोना नोंथां माने माइ मया देरगासिनो दङ, माने खोथियाफोरा राथ'वाखै नाथाय गायनो माने थियारि खालामनानै दं आरोना।
दा जोंनिथिं माइ गायनायखौ नायोब्लाथ' नोंथां माने बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबुन गुबुन आबाद जेन'बा बेफोरबायदि माइनि सायावनो जेन'बा माइ आबादखौनो लायोबा जोङो माने ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि माने माइखौहाय जोङो गा गायो आरोना नोंथां फोथारावहाय। औ, ओ बिदिनो जेन'बा केस्र' माइसालि बा जादु रन्जित बिदिनो गुबुन गुबुन सना बायदि बायदि रोखोमनि माने माइफोरखौ गायो आरोना।
औ
दा बेखौथ' जोङो सिगां माइ गायनो होनबाथ' जोङो गिबियावनो जोङो माइ जोलैखौहाय ओ थिनानै लाग्रोयो माने ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय माइज्लिखौहाय सोमनानै लायो दैयावहाय बिनि उनावहाय ओमफाय जोङो बेखौहाय माने ओ जे बै जे- खालि थानाय हायावहाय जोङो फोमोननानै ला लानाय हायावहाय बिदिनो जेसेबां नांगौ जोंनि हाफोरखौ नायनानै जेन'बा जोङो सोरबा बायदिया गायो। दस बिगा सोरबा बायदिया बिस बिगा सोरबाबा गायो फन्सास बिगा बिदिनो गायो नालाय। दा बेफोरबायदि हाखौहाय नायनानै माने बेसेबां गुवार ओ बे एसेबां गायोबा ओ जोंनो बेसेबां खोथियाखौहाय नां गोन बा बेसेबां माइजलिखौ जोङो फोनांगोन बेखौहाय नायनानै जोङो माइजिलिखौ फोयो आरो ना। ओमफ्राय जोङो खोथिया खौहाय जेन'बा ओ बेबायदिनो फेदेरनानै उनावहाय जोङो बेखौ फोना फुनानैहाय ओ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। आरो बेनि अनगायैबो जोंनाथिं बिदिबो नुनो मोनो नोंथां माने ओ माइ खोथियाखौ फुखांनानैहाय माने ओ मोनसे ओ जेनेबा गुबुन जायगायावहाय गायस खायो आरोना खेबसे माने खासिया माइ बिदि बानायो आर ना। बेखौ गायना नानै बियो मोजाङै सोमखोर जाबा आरो जोङो बेखौ फुनानै माने बैयावहाय आरो गोदानै माने ओ माइखौहाय गायबावगोन आरोना माने खननै खननै गायनायखौ जोङो नुयो आरोना मोनसे माइ खोथियाखौनो आरो। खोथियानि उनाव जोङो खासिया गायबाय खासियानि उनाव जों माइ खौहाय गायबाय आरोना। बिनिफ्राय जोङो माइखौहाय हागोन आरोना। बिदिखौ नुनो मोनो आरोना। माने जोंना ओ बिदिनो ओ रोखोम गुबुन गुबुन रोखोमनि गायनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो जेन'बा जोंनाथ' मोनसेल' आबाद मावा नालाय फोथारावहाय। दा बिदिनो जेन'बा माइ गायनो बा ओ जोङो ओ माइ गायनायनि सिगांहाय फाथोबो फोयो नालाय थ' फाथो फोयोबा जोङो माने बै माइ माइफोरखौहाय माने खोथियाया ओ राद्रायहैया जेन बा ओ माइफ्रा जेन' साबसिनै फिथाइ थायो बेनि थाखाय जोङो माने खासियाखौहाय बानायो आरोना, ओमफ्राय बै फाथोखौ जेब्ला हाखाङो दानखाङो अब्ला जोङो बेखौ हालेवनानै बेवहाय माने बैखो खासियाफोरखौ गायनायखौबो नुनो मोनो आरोना, आरो बिनि बिनि अनगायैबो माने ओ खोथियाखौनो जोङो गायनायखौबो नुयो बिदिनो। दा बिदिनो जोंनाथिंथ' गायनाय फुनाय होननानै बुङोबाथ' नोंथां बिदिनो सोलिगासिनो। दा एसेल' सोलायनायखौ नुनो मोनो माने गायनाय फुनाय होनोबा जेनेबा सिगांनि स दिनावहाय जोङो मोसौफोरजों गायोमोन जेनेबा मोसौफोरजों गायो माने मोसौफोरजों हालेवनानै हाखौहाय गोमोन खालामनानै जोङो माइखौ गायोमोन आरोना नोंथां। नाथाय दायोहाय जोंनावहाय जेरैहाय ओ बै जे ओ ट्रेक्टरफोरजों गायनाय बा मेसि सिन फोरजों गायनाय जोङो बेखौहाय ओ हालेवनानै गायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
औ औ।
बिदिनो ओं। दा जोंनावहाय बेयो एसे माने सोलायबोनायखौ खौ लाबोदों आरो ना, आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनाथिंथ' फैयाखै नोंथां नाथाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय माने जोङो माइ गायनायखौबो माने मेसिनाव होनानै माने हारसिंनो गायलांनाय इदि नुदों आरो ना आरो हानाय बे फोरावबो जोङो मेसिनखौनो बाहायनायखौ नुनो आरो नुनो मोनो आरोना गुबुन गुबुन रोखोम खोमनि बिदिनो सोलिगासिनो। दा नोंथांमोननिथिं माबायदि आदब खायदाजों बा माबायदि माइ गायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नामा।
औ। ओ जोंनिथिं माइखौ बांसिन गायनाया रनजितखौनो गायो। माने गुबुन गुबुन माबाफोर दङना जाथि माबाफोर दङ माइआ। गुबुन गुबुन मुंफोर दङ खिन्थु आंबो बारा मोन थिला ओमफ्राय बांसिन गायनायानो रनजितखौनो गायो आरो रनजित माइब्राखौ नुनो मोनो
औ दा माबायदि जायो नोंसिनिथिं जायो माइफ्रा नोंथां
माइफोरालाय मोजाङानो जायो मोजां जायो औ ओमफ्राय ओ दा बे बोसोरावहाय एसे दैया दैनि माबाया खम जादों आरो
औ
खाबो फायाखै फैयाखैना बिनिखायनो दैया खम जालांदों आरो
उम
बिनिखायनो माइ गायनाया एसे लेट जालांदों देग्लाय
औ ओमफ्राय ओरैनो माबायदि गायो जेन'बा नोंसिनि माबायदि गायो बिनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन ना
औ ओ नोंथाङा बुंनाय बदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो माइ औ माइ जोलैखौ बायो बायनायनि उनाव बिदिनो साननै सानथामसो सोमना दोनो आरो
औ
बिनि उनावहाय बे माइ गायनायाथ' जोङो जों माने गावनो हा थानांगौ आरो हाखौहाय दब्लायसे बा बबेबा दब्लायनै बिदि हालेवना दोननांगौ आरो खोथिया फोरनो बिनि उनाव जेब्ला हाया गुरै माने हाब्रु जा हाब्रुबो बांसिन खालामनो हाङा आरो अब्लाबो माने जेब्ला बे माइ सोमना दोननाया जेब्ला
औ
खिलि माबा खिलिगोन एबा एसे फिसा बिफां माबा बायदि जागोन आरो अब्ला रोदासि अब्ला बे हायाव दुब्लि दब्लायसे एबा दब्लायनियाव फो-फोयो आरो बिनि उनावहाय एसे बेखौ खोथिया हानो जेब्ला बे एसे गोजौ जायो अब्लानिया फुयो फुनायनि बे फुनायनि सिगां जिसिबांना हा दङ बिदिनो बिगासे बिघानै बिगाथाम थायोना मानसिफोरना बेखौ मानसिफ्रा हालेवनानै माने खनथाम हालेवो बेखौ मा मा बुङो मिला बे लास्टनिफ्रल'सोनो ग' होननाय ना मा बेखौ होनो आरो ओमफ्राय बे जेब्ला गासिबो दुब्लिखौ हालेवजोबगोन अब्ला खोथियाखौ फुगोन खोथिया फुखांनायनि उनाव साननै सानथामथ' जोङो खोथियाखौ बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय दुब्लियावहाय बिदिनो खाथि खाथि बेखौ जे खोथिया होनो बेखौ गायगोन आरो
औ
बेखौ दाय मा होनो बेखौ फांसे एबा फांनै एबा फांथाम बिदिनो खाथि खाथि गायलांगोन आरो
अ
ओमफ्राय जेब्ला गायखाङो अब्ला जेरै नभेम्बर डिसेम्बर इदिफोराव हाहैनायनि माबा जायो आरो मायबा रानलाङो एबा गोमोन जालाङ बिदिनो उम बे जेब्ला गोमोन जायो एब्ला अबा एबा गिदिर जायो माबा जायो अब्लाना हानायनि समाय जासिगोन।
अ।
हाना हानानै दोनगोन दुब्लियावनो गो साननै बा सान थाम दोनगोन आरो जेब्ला टाइम जायो अब्ला बे फिसा फिसा हानानै मुथा खाना दोननायखौ ज' खालामनानै ओ मोनसे बेखौ बजा होनगोन ना माबा होनगोन बेखौ मिथिला अब्लाबो बिद औ बिदि खालामनानै न'आव लाबोना दोनफैगोन। आमफ्राय दानि जुगाव थ एसे सोलायबाय टेक्न'लजि फैबाय ओ जिखुनु मेसिनफोर फैबाय। सिगांनि जुगाव बे मारा होनाय होनोमोन आरो बेखौ मोसौदोन खालामोमोन।
अ।
खिन्थु दानि जुगाव गासिबो माइ गायनाय एबा बिदिनो माइ हानाय माइ माने बिदिनो मारा होनाय बिदिया मेचिनजोंनो जाजोबो नालाय बेनिखायनो ओ दानि दानि जुगनि गासिबो टेक्न'लजिफोरा माने बिदिनो खालामजोबो खामानिफोरखौ अ बेव बे जिगाब होनो बेखौ माने वेस्ट माने जेब्ला बे बिफां माने बिफांखौ फिथाइनिफ्राय आलदा खालामबोला ओ इनिफ्राय मोनसे वेस्ट ओंखारो बेखौ होनो जोङो माबा
जिगाब।
जिगाब होनो बेखौ जिगाब औ ओमफ्रायहाय जिगाबखौ जिखुनु न‌'आव दोनजायो एबा बे मोसौ बोरमाफोरनो जाहो जायो आरो।
औ।
सोरबा सोरबा गोजां बोथोराव बेयावनो न' बानायना थायो।
औ।
ओमफ्रायहाय बे माइखौ जेब्ला माइ म माइ माइआ बस्थायाव सोगोन अब्ला मानसिफोरा न'फोरावनो इदि बाख्रि एबा बान्दार इदि बानायना लायो आरो माइखौ दोननो।
अ।
जेब्ला जेब्ला न'आवहाय ओ माइरं गैला अब्ला बे माइखौ फोरानगोन साननै सानथाम जेब्ला गोरान जागोन अब्ला माइ मिलाव लांगोन आरो ओमफाय माइ मिलाव लां हाखांनायनि उनाव बे माइ एबा माइरंनि खाबार बे माइ गाब होनो ना मा होनो बेखौ बेखौ जुदा खालामगोन आरो ओमफ्राय ओ नों माने नोंथाङा जिखुनु बे सौबोला मोननै मोननै जेखि ओम‌ माइरंबो होनो ओमफ्राय आरो मोनसेथिङै नों गुन्दै मोनगोन एबा एबा जुजाइ इदि मोनगोन आरो।
अ।
ओमफ्राय जिखुनु बे माइरं होननाया बेखौ साफा खालामनानै उनाव फोराव संनानै जाजासिगोन आरो बे गुन्दै होननायाबो अमानोबो होजागोन आरो जिखुनु मोसौ मोसाफोराबो जायो आरो।
औ नोंगौ
होमबा नोंथां जोंनाथ' समा जानानै फैबाय होनबा बेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथां
औ
औ